हेल' नों
हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
खोनादों नोंथां?
औ खोनादों दे।
औ, नोंथाङा दासान्दि ओरैनो दङ ना?
औ दङ ओरैनो।
औ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन दे।
औ बिदिब्ला आं नोंदों नोंथांदों ओ दसे सम। ओ एसे। ओम ओ मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदों बे टपिकआनो जाहैबाय ओ दावबायनाय। दावबायनाय एबा बेरायनाय।
औ।
ओ औ बेरायनो होनोबब्लाथ' जों गासैबो मिथियो ओम। ओ दाव बेरायनाया जाहैबाय दावबायनाया जाहैबाय मोनसे। ओ गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै बेरायहैनाय एबा जायगा नायहैनाय आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
औ। ओ बेखौ जोङो ओम ओ दावबायनांगौ ओ मानो होनब्ला दावबायनाया जोंनि ओ देहानि जोबोर मोजां एबा ओ मिन्थियि एबा बुजियै ओ फोरखौ मिथिना फैयो एबा बुजिना फैयो, नुफेरैफोरखौ नुना फैयो। ओ जोङो ओम ओम सुबुं माहारिया मालाबा समाव जोंङो ओ टेनसनाव थायोब्ला। एबा दुखु थायोब्ला एबा मोनसे खामानिखौनो जावले जावले मावबाय थायोब्ला एबा खामानिफोरखौ मावथाबबाय थायोब्ला थायोबा एसे बालुंनाय मोनो आरोना बे बालुंनाय समाव जोङो अबावबा जायगायाव बेरायना फैयोबा गोसोखौ एसे मोजां मोनो आरोना बिदिनो दुखु जायोब्लाबो ओ दावबायनो थाङोब्ला एबा बेरायनो थाङोब्ला जोंनि दुखु जानाय एबा जा दुखु दङमोन जा बिदि दुखु जानानै आङो न'आवनो दङमोन बेफोरखौ एसेबाबो बावनो हायो आरोना बावगारनो हायो औ बिदिनो टेनसन जायोब्लाबो जोंङो एसे बेरायना फैयोब्ला ओ जोंनि जा टेनसनाव थानाय बाथ्रा एबा माबा मोनसे टेनसन होनायफोरखौ जोंङो एसेब्लाबो बावगारो आरोना
औ
जोंङो दावबायनांगौ सुबुं माहारिया जेसेबां हायो एसेबांनो दावबायनांगौ एबा बेरायनांगौ बेरायोब्ला जोङो गावनि देहा एबा सोलेरखौबो मोजाङै लाखिनो हायो एबा जोंङो नुफेरै जायगा एबा सिनायफेरै जायगाफोरखौबो आरो सम मोनोब्लानो गावनि न'खरनि सुबुंफोरजों एबा गावनि लोगोफोरजों आंगो लोगोफोरजों एबा ओ जायखिजाया लोगोफोरजों लोगोफोरजों जोङो ओ बेरायहैनांगौ एबा दावबाय हैैनांगौ बिदिनो औ जोङो दावबायनाय होनोब्लाथ' जों मिथिखायो गोजान गोजान जायगायाव बेरायहैनाय एबा जायगा नायहैनाय बिदिनोथ' आङो बारा जायगा नुफेराखै एबा दावबायफेराखै दाथ' मिथिखायो दैज्लां सम जादों जेरावबो गासैयावबो जोंनिया गायनाय फुनायनि सम बे गायनाय फुनाय समाव जोङो ओ सम होनो हायाखै दावबायनायनि थाखायबा बेरायनायनि थाखाय थांनो हायाखै आरो ना ओ ओम जुदि गायनाय फुनाया जोबस्राङो अब्ला आङो ओ निस्सय थांगोन ओ जायगा नायनो। ओ आङो बहा बहा बहा बहा बेरायफेरखो एबा बहा बहा थांफेरखो बेखौ नोंथांनिसिम आङो एसे फोरमायनो सानदों ओं बेरायनो होनोब्लाथ' आङो एफा ओ बिदि बेरायफेराखै थेवबो खाथि खालायावनो जोङो ओ बेरायफेरबाय आरो आङो जेरै क'क्राझाराव ओ ओ गुवाहाटि सहराव गुवाहाटि सहरावबो गोबां नायनो लागा एबा मिथिनो लागा गोबां जायगा दङ जोङो जेरै ओ आङो दावबायफेरनाया गुवाहाटि कलाक्षेत्र बिनिफ्राय ओ ओ मा होनो बेखौ बालाजि बालाजि मन्दिर बिदिनो कामाख्या मा कामाख्या मन्दिर बिदिनो दाथ' गोदान ओंखारबोदों जोंनिनो मुंदांखा ओ गासैनिबो ओ मुंदांखा मोनसे देंखोगिरिमोन बे जाबाय जुबिन जुबिननि जुबिन खेथ्रआवबो ओ थांफेरबाय आरो ना ओ बियो सनापुराव दङ बेयावबो जोङो ओ थांनानै एसे गोसोखौ ओ स्रां मोनो आरो ना दाथ' गोबां सुबुंफोरानो बेयावबो थांग्रा जाबाय एबा थाङो। ओ बिदिनो बेयावबो थांफेरबाय बिदिनो बिथि ओ मरिगाव लरिगाव बिदिनो आफार आसामथि होनोबा आङो शिबसागर तिनसुकिया बिदिनो ओम जरहाट ओमफ्राय मा होनगोन बेखौ गलाघाट बेफोरबायदिथि आङो बेरायखांबाय आरोना जोबोर मोजां मोनो बेरायनानै ओ मिथियै बा थ्राफोरखौ मिथिना फैयो सोलोंनो मोनो बुजियिफोरखौ आलादा आलादा रोखोमनि ओ सुबुं लोगो मोनो। बिदिनो मोजां नाङो रायज्लायनानै एबा ओ बेरायनानै। जायगा नुबोयो जोंनिथिं ओ थासारिया एसे आलादा आरो गुबुनथि एसे आलादा ओ मबाइलाव नुनाय आरो ओ जोंनि मोगथां महराव नुनाया एसे आलादा जायो आरो ना। जेरै दा दिल्लीफोरावबो जोङो थांनो हायो दिल्लीयावबो गोबां ओ मोजां मोजां जायगा दङ जेरै जोङो दिनिहालागै ओ नुफेराखै जों बिजाबफोराव सो फरायनानै एबा मिथिनो मोनो ओ ताजमहल जेरै दिल्लीनि। ताजमहल बेखौबो जोङो मबाइलफोरावसो नुनो मोनो एबा बिजाबावसो फरायनानै मोनदों नाथाय बेखौ मोगथां महराव दासिमबो नुफेराखै बेफोरबायदि जागाफोरावबो जोङो थांनानै नायहैबा एसे मोजां मोनो आरोना औ ओ बिदिनो नोंथाङा अबाव अबाव बेरायफेरखो एबा अबाव अबाव थांफेरखो नों थाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ
औ अ दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि थाखाय ओ जोबोर गोनांथार जोङो गासैबोआनो दावबायनानै मोजां मोजां मोना नङा होमबा नोंथां ओ जोङो न' सिङावनो थाबाय थायोब्लाथाय जोंनाव बायदि गालाय गुजाय साननायफोरा जोंनि गोसोआव सौग्राबफैबाय थायो। ओ बेबायदिनो जोङो बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय जोङो ज' जयैहाय ओ गामिनि लोगोफोरजों एबा फरायसालि फरायसालिमा फोराव जोङो लोगो मोननाय लोगोफोरजोंहाय ज' ज'यैहाय जोङो ओ गोजान गोजान जायगाफ फोराव थाङाब्लाबो खाथि खालानि जायगाफोरावनो जोङो ओ बेरायहैयो। जोङो गोबां बिदि नुयो ओ ज' ज'यै बेरायहैनाय। जोंनि लाइमोनफोरखौहाय ओ बिदिनो जोङो ओ गोजान गोजान ओ जायगायाव बेरायनो एबा दावबायनो थांनो हायोब्ला जोंनि थाखाय जोबोर मोजां। जेरै नोंथाङा बुंलांबाय मिथियो एबा बुजि मोन बाथ्राफोरखौ मिथिनानै मोनो अ बेबायदिनो जोङो ओ गोजान गोजान दाव जायगायाव दावबायनो थांनो हायोब्ला जोङो बै हादोरनि औ राव हारिमु गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बायदि थासारिफोरखौहाय जोङो मि थिना मोनो नङा होमबा
अ खोनादोंना नोंथां?
नोंथां हेलौ।
औ बेबायदिनो जोङो औ खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ औ औ।
औ खोनादों।
औ बिदिनो जोङो ओ‌ गोजानाव बेरायनो थाङोब्लाथाय ओ जोङो बिदिनो गुबुन हादोरनि ओ गुबुन हारिफोरनि जोङो गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बिदि राव हारिमु थासारि फोरखौहाय जोङो मिनथिनानै मोनो थारैनो। बेफोरखौ जोंनि थाखाय मोनथिनाया गोनां नङा होमबा? औ बिदिनो जोङो औ बेफोरखौहाय औ बेफोरखौ मोनथिनानै लानाया जोबोर मोजां। ओ जेरै गुबुन हादोरनिफोराबो जोंनि ओ जा-जानाय लोंनाय बिदि राव हारि हारिमु जोंनि थासारिफोरखौ औ मिथिनानैहाय नुनानै नायनो फैनानै जुदि मोगथाङाव नुलाङोब्लाथाय मोजां मोनो ओ बेबादिनो जोंनि गोसोफोराहाय बे बेफोरबायदि गुबुन हादोराव बेरायनानैहाय जोङो मोजां मोनो आरो। ओ बिदिनो जोङो ओ खाथि खाला खाथि खालायावहाय जोङो ओ जोंनि हाजो हाला दैमा ओ थानाय जायगाफोरावबो जोङो ओ बेरायनो थांनानै जोबोर मोजां मोजां‌ मोनो नंङा होनबा? औ बिदिनो जोंङो ओ सम लायो सम जों बोथोर लायै बोथोर जोङो मागो फोरावहाय एबा बैसागो बायदिफोरावबो जानुवारि समफोरावहाय जों ओ जोंनि गामि गामिनिफ्रायबो जों ज' ज'यैहाय लावखार ओंखाम जानो थांनायखौ नुनो मोनो। आरो जोङो फरायसालि फरायसालिमाफोरनिफ्रायबो जोङो ओ फोरों-फोरोंगिरि फोरजों आरो फरायसाफोरजोंहाय जयै बेबायदिनो गोजान गोजान जायगाफोराव दावबायहैनाय एबा खाथि खालानि हाजो हाला थानाय जायगा दैमा जिं बायदिफोरावहाय जोङो ओ लावखार ओंखाम जानो थांनाय जों नुनो मोनो नङा होमबा? औ बेबादिनो जोङो दावबायनानै एबा ओ बेरायनानै जोबोर मोजां मोनो बेनिखायनो गासैबोहाय सम लायै सम ओ गासै समावनो बेरायाब्लाबो एबा दावबायाब्लाबो जोङो सम लायो सम बिदि ओ बेरायहैनायखौ जोङो ज' ज'यै लावखार ओंखाम जाहैनाय एबा बेरायनो थांनाय जायगा नायदिंहैनो थांनायखौहाय जोङो नुनो मोनो आरो बिदिनो ओ जों बिदिनो जोङो बेफोर आ आह जायगाफोरावहाय बेरायनो थाङोब्ला जोङो गासैबो
गासैबो सुबुंफोरानो आथिखालावहाय बेरायनो थाङोब्ला ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय गावनि ओ फेसबुक वाटसप युउ टुब बायदिनि गेजेरजोंहाय आथिखालाव जोङो भिडिअ आपल'डफोर होनानै बेफोरनिफ्राय सावगारि सेबखांनानै जों भिडिअ फट' आपल'ड होनानै खौ जोङो ओ गोबां जोङो सुबुंखौनो खायफा सुबुंफोरखौहाय जों बेफोरनिफ्राय रां खामायनाय बेखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा?
नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो जोंहा जोङो बैफोर भिडिअ' फट'फोरखौहाय जों मोजां मोजां ओ गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो थांनानै ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिन्थिसारनो हायोब्लाथाय सुबुंफोरनिफ्राय जों अनसायनाय मोनोब्ला जों ह बेफोरनिफ्रायबो गोबां रां खामायनो हायो एबा गोबां मुलाम्फा मोननो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नथां ओ ओम जोंनिया समाबो जाबोबाय नोंथां। ओ आसा खालामो नोंथांजों उनाव लोगो मोनफिनगोन होननानै नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। बिदिब्ला ओ ला
औ औ।